जादों खोनागासिनो दङ।
नोंथांजों आङो बा बैसागोनि बागै सावरायजागोन ना सम दङ ना नोंथाङा
दे जागायदो नोंथां
बैसागो बुंब्लाथ' जों बर' माहारिखौ बयखौबो रंजानाय फोरबोखौ नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ
बैसागोखौ साननै नङा होमबा मोसौ बैसागो बा मानसि बैसागो मोसौ फैसागो खालि थ' बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदि दिगलिथि बिलाइ लाव फान्थाव बेबायदि खनसायना हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनसायनानै फख्रिबा दैमायाव बेबायदि थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो जोङो बेबायदिनो मोसौ खौ थुखैनायाव बायदिसिना बेबायदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै बाराय था बेबायदिनो मेथाइखौ जों खन्नायखौ नुनो मोनो
औ नुयो नुयो औ
बेबायदिनो मोसौ थुखायनानै मोसौखौ बे सानखालि फोथा हांगार फोथा बेबायदिनो हरल'नानै हांग्रारनि फोथा फोननाय थाव गुबै नुयो
मा मोसौनो बे हांगार फोथाखौ मानो होयो
दे मोसौखौ बे हांगारफोथाखो जेरै बयबो बे सानखालि मोसौफोरखो हांगार फोथा होयो नालाय बेबायदिनो जाहाथे लोगो जालायथो बा बे हांगार फोथानिफ्राय जेरै बेमार आजार बेबायदि जाया बेनि थाखाय बे हांगा फोथाखौ थुनाय
अ आ नोंथां आं फंसेया खोथा बुंनि नामा आं मा सानो बेखौ बुंनि आङो ओ बै सान खालि हांगार फोथाखौ फोननायनि जाहोना जाहैबाय गोदो जेरावसो रायजो जायो मोन नालाय जेथिंबो हाग्रा बंग्रा थायो बै बैसागोनि बे मोसौ बैसागो खालि जोङो मोसौखौ थुखैहांनानै जों हगारनानै होनाय जायो बेयाव मोसौ सौआ दुनन्दाल गैया नालाय फागा गैया बिनिखायनो मोसौआ माथिं थांगोन माथिं मागोन बेखौ मिथिया आरो माने बिनिखायनो बै सानखालि हांगार फोथाखौ होनाय होनायनि जाहोनानो जाबाय बै सानखालि ओ मोसौखौ जेन मोसा लख्राफोरा लोगो मोननानै जाया। बा बिखौ ओ बेनि महरखौ सोलायना होयोब्ला बेखौ गुबुन जुनार होनना गुबुन जुनारफ्रा गिनानै खारगोन ना। बेनि थाखाय बे हांगारफोरखौ होनाय जायो आरो। नोंथाङा मा सानो?
आं आंबो जोंनि बिदि
औ औ नोंथाङा औ औ औ औ औ बेबायदि माने फोरमायो आरो बिनिखाय आं मा सानो बेखौसो बुंबाय आङो। जायगा लायो जायगा गुबुन
गुबुन गुबुन थाव नंगौ बेबायदिनो मोसौ मोसौ थुखै बिखायनोथ' बे सानखालि मोसौखौ हगारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा बा बेबायदिनो मोसौ थुखैखांनानै बयबो गामिनि मानसि फोरा बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय एक्स' सातथा मैगं जेरै दिंखिया मानिमुनि खिफि लेवा बेबायदिनो हाग्रा ग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै बे सानखालि संना जानाय खौ नुनो मोनो आरो
अ अ औ
बेबायदिनो आरो बैसागो बे सानखालिथ' मोसौ थांबाय सैथो दाननि ला सान लास खालि बे फालिनाय जायो आरो बे मोसौ बैसो बेबायदिनो आरो बै मोसौ बैसागो‌ जोबनायनि उनाव बिनि अखानायैथ' मान सि बैसागो नङा होनबा
औ नंगौ
थ' बयबो जेरै जोंनि ओनसोलाव गेदेर उन्दै बा न'खरनि गेदेर उन्दैखौ जे सि जोम गोदान बेबायदि होनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो सानखालि मा सि बैसागो बिदिनो गेदेरखौ उन्दैया मान खालामो खुलुमो बेबायदिनो नैथि सान खालाय आरो बयबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' मोसानाय खौबो नुनो मोनो आरो जेरै गामि गामि हिनजावसाफोरा जेरै लांगा दख'ना गोमो बा ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ फास्रा आरो हौवासाफोरा गामसा गोथां गुफुर बेबायदि गाननानै गामि गामि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जों गोदोथ' बिदि‌ खाम सि फुं ज'था सेरजा लानानै मोसायोमोन दाबो मोसायो नाथाय एसे दा गोलनिथारनो अ सोलायनायखौ खौ नुयो दिनै नोंथांनि ओनसोलसिम बेबायदि दंना गैया नोंथां एसे फोरमायनो हागोन
दोङो जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदि खाम सिफुं जथाजों मोसानायखौ नुनो मोनदियाखौनो होनजायो बेनि सोलाय साउन्ड बक्स बायदिखौसो लानानै मोसानाय खौ नुनो मोनो आरो बुंनो थां बा जोंनि ओनसोलाव माने गामिया फिसा नालाय मानसि नि अनजिमायाबो खम जायनि थाखाय मेथाइ खननाय मानसिखौबो नायगिरना मोन ना दामग्रा देग्रा मानसिखौ नाय गिरना मोना बिनि थाखायनो साउन्द बक्सफोरखौ लानानै रं जानाय जायो आरो
औ नंगौ आरो बयबो बेबायदि मेथाइखौ रोजाबजोबनो रोङा नालाय बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बेदि सानउ बक्स फोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो थेवबो बर' हारिनि सिनायथि बुंब्लाथ' खाम सिफुं ज था सेरजा जेरै
औ औ बेखौ लाखिनाया मोजां गाननाय जोमनायफोरा दङ नाथाय बे दामनाय देनायफोरा दामनो रोंनाय मानसि गैयिनि आंखालाव गोमालांनो हमनायखौ नुबोदों आरो मेथाइ खननो रोंनाय मान सि गैया इफोरबायदि औ नोंसानि ओनसोलावथ' गोबां खुगा मेथाइफोरबो सोलियो जानांगौ ना
एसे एनैया सोलियो
आव उ खुगा जों रोजाबनाय मेथाइ फोरा नोंथाङा मिथिगौ नामा
खुगाजों रोजाबनाय जेरै बैसागु मेथाइ जेरै जंखायलायनाय मेथाइ एदावलायना मो सानाय मेथाइ बेबायदि गोबां नुनो मोनो आरो जेरै मैगं खानाय मोसानाय
औ औ
नो मोनो आरो
अ अ बुंनो थाङोबा बैसागु मेथाइफोरनि गेजेरजों जोङो गोदोनि मानसिफोरा माबादि समाज जाबोदों बेखौ जोङो मिथिनो मो नो औ आथिखालावथ' बेफोर मेथाइफोरखौ जों बिजाबावसो फरायनो मोनसै बेबायदि रावखौबो रोजाबनाय खोना नो मोनलिया
मोनलिया दानि गोदो गोदो नि आबै आबौआ जा एसे रोंगौमोन बिसोरबोथ' गैला बेनि थाखायनो दानि दानि गथ'फोरखौथ' गोबां मिथिखायो खा मबाइल जेरै जाम बुं नायनानैनो गोबां बे मेथाइखो बेबायदिनो रोजाबनायखौ नुनो मोनो खुगा मेथाइफोरखौथ' रोजाबनाया एसे एसे खमखौनो नुनो मोनो
औ नुनो मोनो
सासे सानै
औ औ औ दानियाथ' बैसागु रंजानायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ नोंथांनि मथे बेयाव मुलाम्फा ओ जादोंना खहा जादों? मुलाम्फाया मायाव जादों आरो खहाया मायाव जादों माने बैसागु रंजानायावथ' सोलायनायखौ नुदों नङा होन बा गोदान दामनाय-देनाय बाहायबाय आथिखालाव फांसन खुंनानै जोङो बैसागो रंजानायखौबो जों नुनो मोनसै। बेयाव मेथाइ खन गिरि हांख्रायनानै लाबोनाय जायो बेयाव मुलाम्फाबो दं खहाबो दङ। मुलाम्फाया जाबाय औ मुलाम्फाया जाहैबाय गोदोनि मानसिफोरा स्नि सानहालागै बैसागु खौ रंजायोमोन बेयाव जौफोर लोंनानै फेरलाबायना थायोमोन। हामानि मान जा खामानि मावनो रोङामोन। जायनि थाखाय न'खरनि खामानिफ्रा गोब गोबां थालाङो आरो नाथाय आथि आथिखालाव बेफोरखौ खम समनि गेजेराव खालामनायनि जाहोनाव खामानिफोरखौ सम मथे मावलांनो हानाय जाबाय। आथिखालाव गोदोनि बायदि बिदि जौ लोंनानै लामाफोराव गोलैलाबायना थानायखौबो जों नुनो मोनलिया। आरो औ बैसाग औ बैसागो रंजानायाव फांसन खालामोब्ला बेयाव गथ' गथाइफोराबो गावनि बे रोंगौथिखौ दिन्थिफु फुंनो एसे खाबुखौ मोनो आरो सोरबा मोसानो रोंगौ सोरबा रोजाबनो रोंगौ औ औ गथ'फोरखौ गथ' गावनि रों रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनो। आरो खहाया जाहैबाय बाय जों गोदान टेक्न'लजि बाहायनानै गोदान रंजानायनि जाहोनाव गोदोनि हारिमुखौ जों बावगारलांगासिनो दङ आं बुंनाय बादि औ दानि मानसि फोरा खाम सिफुंखौनो बारा दामनो रोंनायखौ जों नुनो मोनलिया। खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनो रोंनायखौ जों नुनो मोनलिया बेफोरनो आरो खहाया अ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा बैसागुआव मा मा सोलिबावो? बेखौ फोरमायजागोन।
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ सात दिन फालिनानै बेबायदिनो बैसागु बयबो रंजानानै न'खरनि मानसिया जा एसे दा अनसा अननानै बा फैसा बा माइरं बे बेबायदिनो हरो हरनायखौ नुयो। अननानै बेबायदिनो बयबो ज' ज' लोगो ला मालायना जेरै बेदर फिसा बिदि बायलायनानै ज' ज' सावरि जालायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ बुं।
नोंथांनि ओनसोल
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोसानानै जायो एसे रां मोनो बेफोरजोंनो जयै ओंखाम बोथि जाला लायो। फोरनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजांबो दङ मुलाम्फाबो जायो। बा सोरखौबा। गाज्रि मोननाय बेफोरो ज' ज' जानायनि गेजेरजों खमायलाङो औ सोरखौबा गाज्रि मोन मोनब्लाबो सोरखौबा एसे मुथ मुथे गाज्रि मोननानै दङब्लाबो सोरखौबा राव होआखैमोनब्लाबो बेफोरबायदि जमा जमा जानाय-लोंनाय नि गेजेरजों राव होनांगौ। जायो आरो गोसोफोरा ओ एसे रेजें जालाङो सोरखौबा गाज्रि मोननायफोरा रेजें जालाङो औ औ औ औ औ औ। बेबायदि बैसागु रंजानायनि गेजेरजोंबो जों दुखु दाहाफोरखौबो जों बावगारलांनो हायो। लोगोफोरजों अखा बाथ' मोजां माने गावनि दुखु दाहाफोरखौ सोरनोबा फोरमायलायनोबो हायो ओ फोरमायाबाबो एसे मोजां मोनो आरो।
नंगौ।
औ।
दिनै नोंथां समाबो जाना फैबाय नोमा न'।
औ दे दोनसिगोन नों थांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बैसागो फालियो बेखौबो आं मिथिनानै मोनबाय
अ आंबो आंबो मोजां मोनदों नोंथांदो रायलायनानै दे